औ नोंथां खोनादों ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो।
आंनिफ्राय गोजोनसिम
औ ओ आं नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय औ आं नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो लामानि बागै ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै कल हरनाय जादों आरो।
बुंजागोन
औ औ ओ औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन लामानि बागै?
जों दा सावरायनो सावरायनाया जाहैबाय लामानि बागै ना।
औ औ औ ओ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायजाग्रोगोन।
लामा होननानै बुङोब्ला जों मोनथिनो हायो जे लामा लामा गैयाब्ला दिनै मानसिनि सोलिनाय थाबायनाय गास सिबो ओ जानो हानाय नङा मानो होम ब्ला लामायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां।
औ
जुदि लामा गैयाब्ला जों बोरैहाय जोङो बेबायदि हान्थिनो हागोन। जोंहाथ' हान्थिनायनि जेबो राहा लाम मा गैया।
औ गैया गैया।
जेब्ला लामाया जोंनि थाखाय गोनांथार।
औ
जों गोदोनि दिननि लामाफोरखो एसे जोङो सावरायनोसै नामा।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
जोंनि लामाफ्रा जों नुनो मोनदोंमोन ओ आबै आबौआ बुंदोंमोन जेरैबायदि हाग्रा बंग्राथिं माने ओ गोद दिनावथ' गोबां हाग्रा दंमोन। जोंनि जायगायावबो बिदि गामिफोर गैयामोन न' गैयामोन। न' दङब्लाबो गोजान गोजान बेबायदिमोन आरोना। दा बेनि गेजेरावबो हाग्रा सिफायनानै ओ जोंनि आबै आबौमोना लामा बानायदोंमोन आरो ना। लामा बानायनानै सोलिनो थाखायथ' जोंनो लामाखौ नां थारगौ नालाय।
औ
बेखायनो बे हाग्रा एवनानैब्लाबो ओ लामाखो दिहुननो गोनां जादोंमोन।
औ
ओ बेबायदिनो आबै आबौआ सोलिबोबाय हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों लामा फिसा लामा बानायनानैब्लाबो सोलिबोबाय ओ टाउन सहराव हाथाय बाजाराव थांनो थाखाय बेबायदि लामाफोरखो बानायनानै लानो गोनां दोंमोन गोदोनि दिनाव। आबै आबौफ्रा मानो होमब्ला लामाखौ नांथारगौ हाग्रा गेजेरथिंथ' रावबो बेबायदि थाबायनो हाया सोलिनो हाया।
औ
बेखायनो लामाफोरखो बानायदोंमोन आरो बेबायदिनो ओ बिनि उनावहा बेबायदि लामाया दङमोनब्लाबो गोबां बेबायदि गाज्रि लामा बेबायदि गिथाव बाथाव ओ लामाफोरखो बेबायदि हान्थिनो गोनां जादोंमोन आरो ना मोजां नङामोन गोदोनि लामाफ्रा गिथाव बाथावमोन।
औ
दानि मुगायाव जों नुनो मोन्दों आं दानि मुगानिखो आं बुंनो सानबाय नोंथांनिसिम दानि मुगायाव ओ जोंनि लामाफ्रा ओरैबायदि मोजां जानायखो जों नुनो मोनदों नङासै होनबा। जों न' न' गुदिनिफ्राय गावनि न'निफ्रायनो जों बेबायदि मोजां लामाजों थाबायनानै ओ गारि मथर थिनानै जोङो टाउन सहरफ्राव थांनो हानाय बेबायदि जानो जोंनि ओ दा सोलिबाय थानाय मुगायावहा जों बेबायदि गोरलैयैनो जोङो गुबुन जायगायाव थां थांनो हानाय बेबायदि ओ मोजां लामाफोरखौ जों मोननो हाबाय नङासै
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नोंथां ओ
नोंथांनिसिबो बुंहरजागोन नोंथांमोननि ओ सा खाथियाव थानाय लामाफ्रा बोरै बोरै माबायदि बेखौ आंनिसिम बुंथिहरनो हागोन
औ ओ नंगौ नोंथां ओ जोंनि सोलेराव जेरै रोदा रोदा थैफोरा जोंना खारस्रायो बिदिनो ओ जोंना सुबुं माहारिआबो सुबुं माहारि एबा मुवा बेसादानो जा जोङो लामा लामा लामा ओ हारदिंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नों
औ औ नंगौ ओ जोङो लामानि अनगा जोङो लामा गैयाब्ला जोङो हादर दो हादर बा जोङो गामिदो गामि जों फोनांजाबनाय राहा बे गैया जालांगोन ओ जोङो लामा था औ औ नंगौ ओ जोङो लामानि थाखाय जोङो दा बायदिसिना फालांगियानो जा बा बायदिसिना फालांगियानो जा बा जायागा दावबायनायानो जा बा स्कुल कलेजाव थांनायानो जा औ जोङो लामानि थाखायसो जोङो गोबां खामानियाव दिनैसिम माने गोबां आग बारायनानै दं आरो जोंनि ओ हादरावनो जा बा गुबुन हादरावनो जा माने जोङो गासै सुबुं माहारियानो ओ लामानि थाखायसो बा हादरानो जा मा बा गुबुन हादरानो जा ओ बेफोरो माने लामानि थाखायसो ओ दिनैसिम दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ ओ थ' गोबां रोखोमनि दङ ओ जेरै राजा लामाफोर दङ जेरै गामिनि लामा दङ
समिखना ओम
जोंनि सिथ्लानिफ्राय ओ न'सिम लामासिम गामिनि लामासिम ओंखारनाय जोंनि लामा न' माबा थायो
औ नोंगौ
लामा होननानै बुंब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोदो जेरै गोदोथ' गोबां गाज्रिमोन लामाफोरा बिदिनो अन्थाइ सन्थाइ अन अन्थाइफोरबो जाबनाय जायामोन अन्थाइ बाला जाबनाय जायामोन बिदिनो हानिमोन माने गोबां हाब्रुफोर गोदोफोर नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोबां हाब्रु जायोन दानि जुगाव थ' बिदि गोबां खम जाबाय दाना ब्लग इथा जाबसै गामि गामि बा लामा सामाफोराव गासिबो माने अन अन्थाय बाला बिदि सिं सेंग्रेबोल सब माने दानि जुगाव जोङो जोबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ जोङो लामा सामा थायोब्लासो जोङो लामानि थाखायसो दा जोङो अफिसानो जा बा स्कुल कलेजानो जा गासैबो माने लामा जिखि लामा मोजां थायो बेखिसो माने बे बानायनाय जायो आरो अफिस गोदोरानो जा बा माबा मोनसे ओ खारखाना खानायानो जा मानोे गासैबो लामा लामानि लामा जेखि थायो बेखिसो बानायनाय जायो आरो ओ नोंथांनाव आङो फंनैसो सोंनो सानदों ओ लामाखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बा लामाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मा माफोर खामानि मावनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन नोंथां।
जों बुंनो हायो जे जोंनि लामाफोरखो जोङो ओ साफाहै साखोन सिखोन खालामनो नांगोन। मानो होनोबा माब्लाबा जोङो समाव नुनो मोनो ओ जोंनि साखाथियाव ओ बेबायदिनो हाग्राफोर जायो लामा जिंफोराव जों बे फोरखो जुदि साफा खालामाब्ला जोंनि लामाफोरखौ जु दि मोजां साब सिखोन खालामाब्ला जोंनि हाग्रा फोरनि फ्रायबो गोबां बिस गोनां बेबायदि एम्फौ एनलाफ्रा जोंनि ओ मा होनो ओ जायगाफ्राव बेबायदि मा होनो ओ नारसेब फैगोन जोंनि जेरै बायदि जिबौफोर गाज्रि बिस गोनां एम्फौफ्रा बे हाग्राफ्राव खामिनानै ओ जोंखो ओ बेबायदि जोंनि गेजेराव जेंना थि जेंनाखौ नुजाथि होगोन आरो दा बेखायनो लामाफोरखो लामा-सामाफोरखो मोजाङै साब सिखन फोसाबनाया जोंनि थाखाय गोनां। आरो जोङो मानो ओ होनोब्ला बेल' नङा जोंनि लामाफोरखो जुदि मोजाङै जों लाखियोब्ला नायनोबो समायना नुयो। जोंनि लामा सामाजों नख'-न'नि लामा लांगोनाफोराव जोङो ओ बिबारफोरबो गायनानै समाय होनांगौ।
औ औ नंगौ नंगौ।
बिफांफोरखो गायनानै जोंनि लामाफोरखो समाय होयोब्ला जोबोरैनो मोजां नुयो। बेखायनो लामा फोसाबनाया जोंनि थाखाय गोनां बेखो आं सा ननानै लायो आरोना। ओ होनब्ला जोंनि हा न्थिनायनि मोनसे लामा आरो गुबुन मानसिफोरा जुदि ओ जोंनियाव फैयोब्ला जाहाथे जों नि मोजां जोंनि लामाफोरखो साजायनायफोरखो नुयोब्ला गुबुना बाख्नायफैगोन बेखो गुबुनाबो मोजां मोनफैगोन फैनानै।
औ औ। नंगौ नोंथां ओ गोदोनि औ नंगौ नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा थ' जोङो लामा सामाफोराव ओ आथिंजों थाबायनानैसो गोजान गोजान लामायाव हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरोना औ दानि जुगावथ' जोङो लामानि थाखाय जोङो नै घन्टा बा थाम घन्टा बा ब्रै घन्टानि लामाखौ जोङो गारि जेरै- बास, बाइक, कार बा इ रिक्सायानो जा जोङो नै घन्टा थाम घन्टानि लामाखौ जोङो नैजि मिनिट बा जि मिनिट बा बा मिनिटआवनो जोङो हाजार गोजानबाबो माने जोङो थाब थाब लामानि थाखायसो माने ओ दानिया थाब सहैनाय जायो आरो। औ औ औ।
जोंनि थाखाय लामाया माने दायो सुबिदा जाबाय, मोजां जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि जों ननिफ्रायनो जोङो बेबायदि गारिजों थांनो हानाय सोहोर फ्राव टाउनफ्राव थांनो हानाय बेबायदि जाबाय, जेरैबायदि ओ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव ओ बेमार आजारफोर जायोब्ला थाबैनो बेबायदि हस्पितालसिम सहैनो हानाय राहा लामाखोबो जोङो नुनो मोनबाय। मानो होनब्ला बेफोरो लामाफ्रा मोजां थायोब्लासो बेफोरो सुबिदाखौबो लानो हायो नङासै होमबा नङाब्ला जों गोबां गोदोनि दिनावथ' जोङो खोनादोंमोन मानो होनोब्ला डाक्टरफ्राबो गोजानाव लांनो गोनां जानायखाय गो गोबां बेबायदि बेमार हरनि समफ्राव बेबायदि बेमारफोर जायोब्ला ओ बेबायदि इदिनो ओ गोबां बेरामफोर जायो जेरैबायदि बेरामखौ आं बुंनो सानबाय खिनाय गोबानाय बे बेफोरबायदि जायोब्ला बेबायदि डाक्टार स'हैस्लाबा बेबायदि दि थैनो गोनां बेबायदि जिउ गोमानो गोनां बे बिदि जानायखौ जों खोनादों मानो होनोब्ला लामा गाज्रि ज्रिनि थाखाय आरो गारि मटर बेबायदि गैयिनि थाखाय ओ बेबायदि गोबां गोदोनि दिनाव बेबायदि ओह जोंनि बर' मा-सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादों दोंमोन आरोना बेनि जाहोनानो जाबाय लामा लामायानो जोंनि गुद
ओह लामा मोजां थायोब्लानो जों मोजां हस्पिटालावहा ओह थाबनो सहैनो हानायनि राहा लामाखो लानो हायो नङासै होनबा
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो बेबायदि रैखाखौबो जों मोननो हाबाय लामानि गेजेरजों
औ औ नंगौ नोंथां ओह होमबा जोंना मा होनो समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय लामानि बागै मिथिना गोबां बाथ्रा मिथिबाय आं मिथियै बाथ्रा लामानि बागै गोबां मिथिनाय मोननाय ओह मो-मिथिनाय जाबाय ओह नोंथांनिसिम जोबनायाव फिन खेब खेबसेबाव गोजोननाय बावहरनानै जों सानैनिनो रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
गोजोन-गोजोनबाय नोंथां दे